औ माबोरै खबरा नोंथां?
खबराथ' मोजांङानो नोंथां दासान्दि बिदिनो। सै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं।
अ जाखांबायना नोंथां?
जाखांनायालाय जाखांबायमोन नोंथां, नोंथाङालाय जाखांबाय?
जानाया आंबो जाबाय मानो होनोबा समाबो जाबायना नोंथां। ?
जानाया थ' जाबायमोन आरो मा होनो खबरफ्रा बोरै?
खबराथ' नै मोजां सोलिबाय दं नोंथां ओमफ्राय नोंथांला मा? जाखोमोन।
जोंनाथ' ओंख्रिया जारिजों, लकेल दाउसोमोन नोंथां।
अ होमबाथ' मोजाङानोथ' नोंथांमोनना गोथावानोथ'!
अ नोंथां नालाय मा ओंख्रि नोंथां?
जोंनाबो नै खुसियाजों आलुसोमोन नोंथां।
नोंथांमोनाबो गोथावथ' भिटामिन लायबावसो नोंथांमोननाथ' जोंनाबो भिटामिन।
बिदिनो होननांसिगोन नोंथां माथो उफायबाव
औ
ओमफ्राय नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन आं
औ नोंथां सोंना
नोंथांङा माइ गायगोन ना गाया?
गायो नोंथां गायनायालाय
अ मा मा माइ गायो नोंथांलाहा?
जोंना गायनायाथ' खोनो माबा सिला फोथार गायो रन्जित गायो आरो बोरैबा बोरैबा बोरैबा नाम दंथारोलै माबा जोसा दंनो माइब्रा दंनो
अ माइब्रा गाया नामा होमबा नोंथांलाहा?
गा माइब्राखौ गायनायाथ' गाया माने माइब्राया जा थाब मोना जाहैदों माने गदाय जाहैयोना ओंखायनो थाब गाया
नालाय बे माइनि अनगालाय आरो मा आबाद मावबावो
जोंनाथ' आबाद मावनायाथ'
गयल'सो गायना दोनदों ओमफ्राय बिदिनो मैगं थाइगं गायो नोंथां
अ मा मा मैगं गायो नोंथांलाहालाय?
बिदिनो लाइ लाइ गायो मुलाबो गायो फान्थावबो गायो बेफोरनो नोंथां
अ ओमफ्राय नोंथांमोननालाय गय गायदों होनदोंना बे गयखौ बेसे सो बुरजा गायदों नोंथां लाहालाय
जोंनाथ' गय गायनाया जाहैबाय दाइन बिगासो दं खोमा दां नोंथां
अ होमबा नोंथांला हाना बुरजायानोथ'ना होमबा नोंथां बे जेनेबा दाइन बिगा हायावथ' नोंथांङा गय गायदों होनदोंना?
औ नोंथां
होमबा बेयाव खैस' दालसो गय दंफां थांखो बायदि नोंथां?
थांनायाथ' थांदों खोमादां ब्रै रोजा बा रोजासो थांदों खोमादां गय दंफांआ
जेनेबा ब्रै रोजा बा रोजाथ' थांदों होनदों ना होमबा नोंथांलाहा बेखौ बाय नानै गायदोंना न'आवनो जावायनानै गायदों?
अ नोंथां बेखौ जोंनिया न'आवबो खावसे जावगायबाय आरो खावसेखौ बायनानै गायबाय आरोना
ओमफ्राय नोंथांङा आंनो गयखौ माबोरै गायो जेनेबा माबायदि गायबाथाय थाब थाब फिथायाइ होयो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हानायालाय होमबा खोनासंलांदो नोंथां आं फोरमायलांसै
औ औ औ।
गयखौथ' फार्स्टआव नोङो जावायग्रोबाय आरोना साबाय ग्रि
बेनिफ्राय बेयो बेखौ देरनो थाखाय नै बोसोर बा थाम बोसोरसो नांगौ। नांगौ आरोना ग फुलिया गय फुलिया देरनो थाखाय आरो बे गय फुलिखौ देरखांनानै आराम जावफुबाय जावखुानै माने जावखुबाय आरोना ओमफ्राय जावखुैनि सिगां हाग्राफोर दंबाथाय हाग्राफोरखौ दानस्रांना लानांगौ जाहाथे बे गय दंफांफोरा मोजां जानायनि आरोना आरो
औ औ।
गय दंफांखौ माने हाल एवनानैबो गायजायो हाल लासिनोबो गायजायो आरोना हालेवना गायबाथाय मान मा जायो मिथिबाय नोंथां हालेवना हालेवना गायबाथाय माने हाग्राफोर नुवाना हाग्राफोरा थैजोबो जाहैबाय बेनिफ्राय नों हालुवालासिनो गायबाथाय माने हाग्रायाव मोजांबो जायो आरोना हालेवना गायबाबो मोजां जायो हालेवना गायाबाबो मोजां जायो।
अ
ओमफाय माने हाग्राफोरखौ दानस्रांग्रोना लाबाय दानस्रांग्रोनानै लानानै आरो हाखर ज
नोंथां गय गायनो थाखाय ह रनांगौ आरो गोबोरखि हासारफोर दंबाथाय होजायो आरोना नोंथां।
अ
माबा बे हाखर जावनायाव अरोना ओमफ्राय बेफोरो माबाफोर बिदिनो हाग्राफोर दाननायफोर जाबाथाय गय फुलिखौ जावखुबाय जावफुनानै बेखौ
नोङो साइकेलजोंबो लांनो हायो माबा थिखोनानै आरोना बाननानैबो लांनो हायो। बेनिफ्राय मा होनो बेखौ गायनाया जाहैबाय माबा बिदिनो जि फुटसो गोजान गायनांगौ आरोना
अ
जिबथ ग
एसे गोजान गोजानद्राय जागोन नामा नोंथां जि फुटबा?
जि फुट नङाबाबो बिदिनो स्नि दाइन गु बिदियाव गायनो हायो आरोोना नोंथां।
औ औ औ।
बिदि माबा बिदिनो स्नि दाइनाव गायबाथाय
नोंथांमोना बेसेबांसो गायगोन बायदि?
जोंनाथ नै द बिगा दंमोन नोंथां हाया।
अ द‌ बिगायाव खमैबाबो नै रोजाफोर थांनो हागौ नै रोजा थाम रोजासो फुलि थांनो हागौ आरो ना नोंथां
अ ओमफ्राय नोंथां जेनेबा ना बेथ गय गायबाय नालाय ओमफ्राय बेफोराव माबाफोर हासार होबाव नामा थाब थाब फिथाइ थायनाय एबा जौनायनि थाखाय
हासारखौथ नोंथां हासारखौथ जोंहा गोबोरखिल होदों आरोना नोंथां
अ
बेनिफ्राय गय फिथाइयाथ बा बोसोरनि उनावसो थायो नोंथां बिनि सिगाङाव थायनाय जाया देरनायाव गोबाव लायोना नोंथां
औ औ ओमफ्राय नोंथां जेनेबा बेथ' बा बोसोरनि उनावथ फिथाइ होगोन अब्ला जेनेबा ओ नै रोजा थ' नों बिफां गायदों आरोना जेनेबा आङो होमबा नै रोजा बिफाङाव बेस सेसो बुरजा ओंखारगोन बायदि गइया
गयआथ फि नोंना फिथाइ थायजोब बाथाय बिदिनो ओंखारनो हागौ द द बिघा ना नोंथां
औ औ द बिगा
द बिगायाव फास थाइजेन नायावथ बारा ओंखारा नोंथां मानोना आगे आगे फिसे आगे फिसे थायनाय जायोना उन सिगां उन सिगां बेनि थाखाय ओंखारनो हागौ फास गायनायाव जेनेबा बिदिनो ब्रै बा कुन्टेलसो ओंखारगोन आरोना
अ होमबा गिबियाव होमबा एसेबां बुर जां ओंखारा आरोना नोंथां
औ ओंखारनो हागौ आरो आंनि आन्दाजाव आरोना नोंथां
अ
बेनिफ्राय माबायाव मा होनो बिदिनो बो स्नि दाइन गु बिदि बोसोर जाबाथाय बिदिनो
नैजि थामजि बिदि ओंखारनो हागौ आरो नैजि थामजिथ थांग्रोनाय नङा नोंथां बिदिनो जिबा जिबा बिदिनो जिस्नि बिदिसो थांनो हागौ आरो कुन्टेल
औ औ माने जोंनाथ नै दा थानाय खिनियाथ इदिनो ब्रैजि दालसो दं आरो बे ब्रैजि दालावहाय इदि नो थाम ब्रै कुन्टेलसो ओंखारो आरोना नोंथां दा
अ नोंथां बिदि आरो
उम औ औ
बेसेबांसो गोबाव जाखो बायदि गायनाया
गोबौआथ' थामजि थामजि नंबा नैजि बोसोराथ' जासिगोनोदांलै नोंथां औ हा
गोबावनो जाबाय माथो नोंथां होमबा।
औ औ नोगोद गोबाव जाबाय नोंथां।
औ औ दों जोंहाबो गायदों गायनाया। दाबो
जेनेबा ओमफ्राय नोंथां मोनसे खोथा आरोना
औ
थ' बे गयखौ गायदों होमबा बे गय गायनायनि मुलाम्फा गैगोना गैया बायदि।
गय गायनायाव नोंथां मुलाम्फायलाय दं।
औ उम हा
आं माबा मोनसे सोंबावगोन नामा?
सोंनांगौआथ' गैलामोन नोंथांजों बेनि बागै सावरायनानै नै आं जोबोद गुबुन गुबुन बाथ्रा मिथिनो हाबावबाय आरोना।
औ नोंथां।
औ दे होमबा ना नोंथां समाबो जाबाय नै। दे
जागोन दे औ।